औ जोंहा दिनै बर'नि धोरोमनि बागै रायज्लायनोसै नामा
अ अ जागोन
औ दा नोंथाङाबो मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां धोरोमा सफैबाय नङा होमबा।
औ औ बिनि गेजेराव बेनि गेजेरावनो धोरोम जों बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव बाथौआ मेन
औ नंगौ
बोलि होनानै बाथौ सिबिनाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओ बाथौ धोरोमनि रोखोमफोरा दं नोंथाङा
ओम जोंनि गेजेराव दंङ गोबाङानो खिन्थु आं गोबां माखासे मिथिजोबा आङो जाय मिन्थिदों बेखौ बुंनोसै गिबियावनो दङ जोंना बोरलि बाथ थौ बेथ' गोब गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो बिनि उनाव दङ बिबार बाथौ थौ ओमफ ओम बिबार बाथौखौनो जोङो मंगल बाथौबो होननानै मिथियो नङा होमबा।
मंगलबाथौ
औ बिथांमोना ओ बिथांमोना मंगलबार बारायाव बांसिनै फालियो आरो बिबार बाथौआव होयो दा बिनि उनाव दङ सोरजिगिरि दङ आरो माखासेखौ आं बावबाय नोंथां नोंथाङा बुंदो नोंसिनिखौ
ओ जों जेनेबा सरासनस्रायै आं मोनसे ओनसोलनिफ्राय फैनायथ' जेब्लाबो धोरोम सिबिनाया ओनसोल लायो ओनसोल आलादा आलादा जायो बेनिखायनो बेंखायनो जोंनिथिंजायबो गुबुन गुबुनखौ मोनो जेरैहाय बोलि बाथौआ गोदो गोदायनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो थाखानाय जाखाबाय जेरै गुदि धोरोम बेजोंनो लोगोसे बिबार बाथौ थाबाय रुपामुनि दुर्गा फाथौ ओ सोरजिगिरि बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो। ओमफ्राय जुदि जोङो बिसोर बि बिथांमोननि सिबिनायखौ नायोब्ला आरोना। आ पाथ' बिबार। गुदि बाथौआव जेरोखोम बोलि होनानै सिबिनाय जायो नाथाय बै दहाय आं जाखिनि होननाय बाथौनि रोखोमफोर बिसोराव बोलि होआलासेनो बिबारजों होनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ आं आं मिथिनायाव। अ बिसोरो औ।
बुंनाय।
आं मिथिनायाव बिथांमोना ओ जि बिबार बाथौ बेजोंनो बा फुजा होनायनि नियमफोरा बिबार बाथौजों गोरोबनाय बायदिखौनो आं मिथिदों आरो।
उम उम।
जोंनि बोलि होनायाल' मोनसे आलादा रोखोमनि जानानै थाबाय। बिनि उनाव बिबार बाथौ आरो माखासे बाथौनि जि फुजा होनायफोर बियो एसे गोरोबहाङो आरो।
अ अ ओ बिबारथ' आथिखालाव जे ओ बि बिबारनि। सिरि सिरि ओ बोलि बाथौआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे बोलि होनाय। नि अनगायै आ जे बर'फोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि अ खान्थि बाहायनानै बाथौखौ सिबियो इसो सिबियो बेसो ओ। बे जानायनि जाहोनखौ नों थाङा ना मा होननानै सानो फोरमायनो हागोन नामा।
ओ माने नोंथाङा बुंनो सान्दों ओ बाथौनि जायगायाव जेरै बाथौखौ आर्टिफिसियेल प्लास्टिकजों बानायनाय बेफोरबायदि बुंनो सानदों ना नोंथाङा।
सिबिनायनि खान्थियारि सोलायबोबाय गुबुन गुबुन धोरोम जाबाय बोलि बाथौनि अनगायै जे ओ माखासे रोखोमनि बाथौआ नुजाफैबाय बे नुजाफैनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो।
ओ बेनि जाहोनानो जाबाय ओ बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे सोलिबोदों मोनसे समनिफ्राय। ओ दा जाहोनानो जाबाय जोंनि बे बोलि बाथौखौ गोबां समावनो गुबुन हारिया मुगैबोदोंमोन। ओ बोलि होनानै। बायदिसिना जिब जुनार बुथारनानै। बोलि होनानै। जोङो धोरोमखौ फालियो बिदि होनानै गोबाङानो मुगैबोदोंमोन आरो बे समाव जोंनि गेजेराव ओ लोंला जालायाबो गोबां सोमजिदोंमोन बिनि थाखायनो ओ गावनि हारिखौ साखोन सिखोनै लाखिनो थाखाय गिबियावनो बोलि बाथौनिफ्राय बिबार बाथौसिम सोलायबोग्रोदोंमोन। आरो बै समावनो बर' फोरनि गेजेरावनो ब्रह्म धोरोमाबो फोसावजादोंमोन। दा बेखौ नुनानै जोङो ब्रह्म धोरोमखौ गुबुननि होननानै जोङो मिथिगौ बिनि थाखायनो। जोंनि बाथौखौनो मोजां थासारिसिम लाबोनो थाखाय बिबार बाथौसिम महर होनानै जोंनि बर' हारिनिखौ साखोन सिखोन खालामनो नाजानायखौ आं बेखौ मिथियो आरो ।
अ अ ओ आं बेखौनो सानो अब्लाबो आं नोंथांनाव सोंबावनांगोन जे नोंथांनि बे बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे जे जोंनि बाथौ धोरोमा सोलायबोबाय बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुवा ओ जौगानायखौ नोंथाङा नुदोंना ओ जौगायैखौ नोंथाङा नुनो मोनदों?
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बाथौ धोरोमा सोलायनायनि उनाव माखासेखौ जों जौगानायबो नुदों । ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ जौ जुवा गेलेनाय बा लोंनाय जानायफोरा जों खमायनायखौ नुनो मोन्दों । आरो गोदोनि समाव जोङो फुजा होयोब्लानो न'खरफोराव जौ जौ जुमाय लोंनानै जानानै जोङो बायदिसिना गाज्रि थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जेरै न'खरनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन । नाथाय आथिखालाव धोरोमा एसे सोलायबोनायनि जाहोनाव बेफोर जाथायफोरखौ नुनो मोनला । सोलायनायावल' नुवा जोङो आथिखालाव बोरलि बाथौनि गेजेरावबो बेफोर लोंला जाानायखौ जों नुनो मोनलिया । दा जोङो बेखौ ओ फुजानि मुङाव एसे एनै जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो ।
उम्म उम्म थिगानो नोंथांनि साननाया ।
औ आरो दा नोंथांङाबो मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेरावनो ओ बाथौ धोरोमनि अनगायै गुबुन गुबुन धोरोमफोर दंसै जेरै ओ ख्रिषटियान धोरोम ओ ब्रह्म धोरोम ब्रह्मखौथ' सिगाङावनो बुंखा दोंमोन । आरो बेजों लोगोसे माखासे गुबुन हारिनि धोरोमफोरखौबो फालिबोनायखौ नुनो मोनदों दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
गुबुन धोरोम माने नोंथाङा एसे क्लियारलि बुंनो हागोन नामा?
औ जेरैहाय जोंनि बर'नि गेजेरावनो बाथौ धोरोम दङ ब्रह्म धोरोम दङ । ख्रिष्टियान धोरोम दङ आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन हारिनिफ्राय ओ सोलोंनानै लानाय माखासे धोरोमफोर दङ बेयो मानि थाखाय जादों होननानै नोंथाङा सानो?
उम्म होब्ला आं बुङोब्लानो ओ बर'फोरा मोनसे धोरोम दंमोन बेनो जाहैबाय बाथौ अके । बाथौजों बे बे बाथौखौ धोरोमखौ सिबिनायाव जोंनियाव बोलि होनानै बोरमा बोलि होनानै दाउ हाथार थारनानै बोलि होनाय जायो बेखौ नुनानैनो गुबुन हारिफोरा ओ
औ
बर'फोरखौ मुगैनाय मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ मानांगौ जिब जुनारखौ मानो गाज्रि हाथारनांगौ बेबायदि साननानै बर'फोरखौ मुगैदोंमोन । ओमफ्राय बिनि ओ बेनिफ्रायनो बर'फोरा दावगाबोनो एसे आवगायबोनो होननानै ओ बे माखासे दा गुबुन गुबुन रोखोमनि बर'फोरनि गेजेराव जाबा धोरोमा सोलिबोगासिनो दङ जेरै ब्रह्म बाथौआनो होन बिबार बाथौआ होनोन बेखौहाय बजबनानै लानाय खौ नुनो मोनो बेखौ जुदि नायोब्ला बर'फोरा जोंनि हारिमुवाबो जोंनि धोरोमाबो एसे जावगाबावथों जों मानो मानो जों मुगैजानो होन साननानै बिसोरो ओ बे धोरोमखौ लानाय जादों होननानै जों बुंनो हायो अदेबानि ओ फोसावनायखौ जोङो बुं फोसावनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदि जों बाथौ धोरोमनि सावराय बाथौ धोरोमनि ओ गुबुन गुबुन रोखोम जानायखौ सावरायनो हायो।
औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो आङो खृष्टान धोरोमनि बागै बुंनो सानदों। ओ गिबियावनो खृष्टान धोरोम फोसावनाया जोंनि गेजेराव ओ खृष्टान मिसनारिफोरनि गेजेराव गेजेरनिफ्राय फैदों। ओ बिथांमोना जेब्ला जोंनि आस सामाव बा जोंनि भारतखौ सासन खालामदोंमोन। बै समाव आसामावबो बि बिथांमोनहा हाबफैदोमोन। बे समावनो जोंनि ओ माखासे इंराज सुबुंफोरा बर'फोरनि जायगायाव हाबनानै ओ बे खृष्टान धोरोमखौ गिबियावनो फोसावनो लादोंमोन आरो बे फोसावनायनि सि सिगांनो बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइबो थिसनदोंमोन बिनि गुबै थांखियानो जाबाय ओ खृस्टियान धोरोम फोसावनाय। बेजों लोगोसेनो खृ ष्टान धोरोम फोसावनायजों लोगोसेयैनो बर'फोरखौ मोजां थासारिसिम लाबोनो थाखाय बिथांमोना बेजों लोगोसेनो नाजादोंमोन। जायनि थाखाय बर' फोरनि गेजेराव माखासे साफा सानैब्लाबो गोरों गोरों सुबुङा जोनोम मोनदोंमोन। आरो बिनि थाखाय बिनि थाखाय जोंनि थुनलाइ सोरजिनायबो जादों होननानै जों बुंनो हायो। दा बिनि सायाव आरो नोंथाङा माब बुंंबावो।
ओम ख्रिष्टान धोरोम सरासनस्रायै जों बर' हारिखौ दावगाथों दावगालांथों गोजौ थांथों होननानै जोङो ओ फोसावनायखौ थोंगोथोङै बुंनो हाया। मानो होनोब्ला बिसोरो सासे मानसिया बा मोनसे फोलेरा गाव गावनि धोरोमनि फोलेरनि बांनायखौ जेब्लाबो लुगैयो बेनिखायनो बे खान्थिजों बिसोरो आसामाव फैनानै ओ बर'फोरनि सायाव खृष्टान धोरोमखौ ओ नारसिनो बा फोसावनो होननानै बिसो सोरो नाजाथाबनानै बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि सोलोंथाइ बिथिं ओ साखोन सिखोन थानाय बेफोरखौ जोङो ओ नारसिनोननानै होनायखौ नुनो मोनो। आरो जुदि जों फारसेथिंङै नायोब्ला बर'फोरा जिहु जिहथु गोदो गोदाय नो ओ आला गला मोनसे थि हारि जेरै बिसोरो मोजाङै थांनानै थानो हाया गाननाय जोमनाय गैया मोजाङै साखोन सिखोन थानो रोङा बेखौ साननानै ओ बिसोरो बर'फोराबो एसे दावगा आवगायदों होननानै औ खृष्टान धोरोमखौ फोसावनानै बिसोरो मोनसे साखोन सिखोन थासारियाव लाबोनाय थासारिखौ नुनो मोनो आरो बेफोर इदिनो ओ बर' फोरनि गेजेराव थुनलाइ सोरजिनाय स्कुल फरायसालि गायसननाय जोङो बेफोरखौ मोननो हायो बेबायदिनो जोङो सावरायनो हायो।
औ दा बिथांमोना औ मा बुंनो सानदों नोंथाङा।
बुंनाय दे नों
ओ दा बेजों लोगोसेनो जोङो मोनसे मोजां थासारियाव फैनायखौबो जों नुहुरनो मोनदों। दा बिथांमोना धोरोम फोसाव नि अनगायैबो ओ माखासे थुनलाइबो सोरजिलांदों दा बिनि थाखाय जोंहा थुनलाइयाव बिहोमा होनायखौबो नुदों दा बेखौ जों गोग्गानो हायो। धोरोम फोसावनायजों लोगोसे बिथांमोना आरो थुनलाइबो सोरजिलांदों माखासे गैयि थुनलाइफोर जेरै मेथाइ खुगा सल बायदिफोरखौ बिथांमोना बुथुमनानै सोरजिजेनदों आरो दा बिनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' थुनलाइया जौगानो लादों होननानै बुंनो हायो आरो दा आरो नों
बर' थुनलाइ जुदि ओ बर' थुनलाइनि नि अनगायै जोङो हेंख्रा फारसेथिं नायोब्ला जोङो जोंनि धोरोम जोङो जोंनि गावनि बरनि धहोरोमा गोदोसोनालां गोदोसोनाय औ बा गोदोलांनाय बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा खृष्टान ओ धोरोमजों थांनाय लोगो लोगोनो खृष्टान धोरोमखौ बजबनाय लोगो लोगोनो बिसोरो बाथौनि बाथौ धोरोमनि महरखौनो दोनखायाखै बिसोरो बेखौ गार खागोन होननानै एंगारनानै थाखादों। अब्ला जों नुनो मोनो जे ओ सोदोमसि स्रि दानो लुगैनायाव साखोन सिखोन थानो साननाय हास्थायनायाव बिसोरो खृषटान धोरोमखौ गारनानै ओ गावनि खृष्टान धोरोमखौ लानानै गावनि बाथौ धोरोमखौ गारनाया एसे गनायथावथाव नुवाखै जुदि खृष्टान धोरोमखौ लायालासिनो बिसोरनि मिसनारिफोरनि जा खान्थिफोर फरायसालि गायसननाय बा साखोन सिखोन थानो फोरोंनाय जुदि बेफोरखौ लक गनायनानै धोरोमखौ सोलाया लासिनो बाथौ धोरोमखौनो बजबनानै लानायब्ला आङो बेखौ साबसि जागौमोन होननानै सानो आरो
औ नंगौ औ बेबो नंगौ नाथाय बै समाव जोंनि गेजेराव जेराव फरायनाय लिरनाय सुबुं गैयैनि थाखाय गोरलैयैनो बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायाव गोजावनानै बिथांमोनहा गोरलैयैनो गुबुन धोरोमखौ बजबना लादोंमोन आरो बेखौ जों थोंजोङै नुहरनो हायो जायनि थाखायनो ओ बिथांमोनहा खृष्टान धोरोमखौ बजबनानै लाजेनदोंमोन। आरो मोनसे बे धोरोमखौ लाबोनायनि उनाव मोनसे जोंहा गोबां जेंनायाव गोग्लैदोंदि बिथांमोनहा खृषटियान धोरोम लानायनि उनाव जोंनि माखासे बर'नि हारिमु आरो दोरोंफोरखौ बावगारनो हमदों बेखौ जों गोबाङानो नुदों। आरो नुनो मोनगासिनो आथिखालावबो। जेरैहाय जोंनि बैसागु बर'निनो गेदेरसिन फोरबो बैसागुखौ बिथांमोना फालिनायखौ जों नुनो मोनलिया बियो जोंनि फोरबो नङा बायदि होननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। आरो बेजों लोगोसेनो मा माखासे जेरै खेराइ फोरबो बे खेराइ फोरबोआ जोंनि बर'नि गोबां ओ गिदिर होननानै बुंजायो जों बेखौ दा बेखौबो बिथांमोना नागारनो
औ औ औ।
बेयो मो